हेलौ नोंथां
अ खोनादोंना
हेलौ
औ नोंथां खोना खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
औ दिनै जों लाइक खेला'था गेम गेलेनो बादै रायजलायनो सानदों ना जेनेबा जोङो माने जोंनि जिबनाव
औ औ
देला गेलेनाय जोंहा लाइक जोलुराव थायो फुटबलाव थायो। गेमनि सोमोन्दै जों रायलानो
औ
नोंथाङा एला गेलेनाया माखौ होनो
अ औ खेला दुला गेलेनाय माने ओ खेला दुला माने जोङो बेखौ खारनाय बारनाय बा फिजिकेल टाइपनि ओ देहाजों बोलोजों सोमोन्दो थानाय बे खेलाया जोंहा बे खेला गेलेनायजोंनो। जोंहा गथ'फोरनि बा सेंग्राफोरनि बेलायाव जों। ओ बोलो बा ओ जों गावनि गोहो बा बोलोखौ जों बारायहोना लानो हायो बे फिजिकेलनि गेजेरजोंनो ओ बे खेलाया। जोंनि थाखाय ओ गोजौ थाखोआलागै बे दावगानायाव जोंखौ हेफाजाब होयो जेरै साख्रिनि बेला बा बिदिनो ओ गावखौ जिउआव दाना लानो हानाय बेफोर ओ गियानफोरखौबो जों मोननो हायो बे खेलानि गेजेरजों। नो बे खेला गेलेनायाव जोंहा आथिं आखाइजों गेलेनो गेलेनाय जायो जेरै जेरै आथिंनि बेलायाव गे होनोब्ला जोङो ओ जेरै जोलुर जोलुर आथिंनि जोलुर आरो आखाइनिबा जोङो बेखौ बुङो ओ बुलुर बुलुर होननानै बुङो।
औ बुलुल होनना बुंनाय जायो औ
औ थिग बेदेरनिनो गेदेर लेभेेललागै जों मोनहैनो थाखाय बैफोर खेलाखौ जों मोजांनिस्राय मोजां ओ साबसिननिस्राय साबसिन हामसिननिस्राय हामसिन गेलेना देखायोब्लासो जों ओ गेदेर सुबुं बा ओ सासे बिबानगिरि ओ स्पर्टसनि ओ खेला होगिरि बिथांमोना जोंखौ ओ मोजांखौ सायख'नानै लाङो बोय सायख' खावनानै लांनायनि उनाव जों गोजौ फारसे गावखौ दावगा होनोनाय बा जिउ दानायाव गावखौ जाफुंहोनो सार होनो हायो होननानै जों बे खेलानि खेलानि जों जोंनो दावगासार होनो हायो होननानै जों सानो आरो नोंथांङा बै फोर खेलाखौ जे‌ जों मा मा बायदि गेलेनो हायो मा‌ खेलाखौ जों मा समाव गेलेयो बैफोरनि बागै नोंथांङा एसे बुं थिना होनांगोन नों
औ जेरै नोंथांङा बुंदोंमोन ना माने जोंहा लाइक जोलुर होनाय थायो। जों बेखौथ' मा नो‌ माने जोंङो। जोंनि जोलुर गेलेबा जोंहा देहाया बुहुत थाजिम थायो। लायजिर लाय जेरै जोंफोर जोंङो जों मोदोमनि एक्सारसाइस खालामो ना। बेबायदि हैनो जोंफोर जोबोर गेलेबा जों माने। खारबाय थानांगोन ना। खारदिंबाय थानांङो बेहाय जोंनि जोंनि देहाया। थाजिमै थायो।
औ।
माने जोलुर गेलेबा माने साइद एक्सारसाइसबो खालामनो गोनां जाया आरो ना। जोलुर गेलेजों जोंहा माने। मोदोमनि गोलोमदैफोरा गनाय जायो। मोदोमाव जेसेबां गाज्रि गोलोमदै। दं बेफोरबो। जोंनि मोदोमा थाजिमै थायो गरम जा‌ लानो। आरो नोंथांङा बुंदोंमोन ना। जोंहा लाइक बुुल‌ होननाय दंङ। बे बदरावबो माने सिमिलार आरो। ना माने सि सेमानो एसे। माने सिमिलारानो बेहाय बो। जोंफोर गेलेबा। माने जोंनि देहाया थाजिम थानो हायो आरो ना। जोंफोरो माने जु जोलोरावथ' जोंफोरो खारदिंबाय थानांङो। ओमफाय जोंहा माने बुलुराव। जों माने गसंनानै जों फिल्डिं खालामनांगो आरो ना। माने सान्दुंआव सान्दुं गोसोआव थानानै माने नोंथा सोंदोंमोना जोंखौ माने माने मबे समाव गेलेनो हायो माने। जोंफोर जोलुर खोथ' माने जेनेबा गासै समावबो। गेलेनो होयो।
औ औ औ
माने बेनि माने जेबो टाइम समाय थानाय जाया। खिन्थु माने क्रिकेट बो क्रि केट गेलेनोबा आरोना मब्लाबा जोंनाव अखा फैबा अखा फैबा जों माने क्रिकेट होननाय बुलुरखो जों गेलेनो हाया। मानो होनबा माने माने बुलुराव मोनसे माने स्पेस थायोना माने फिल्डिं होनाय थायो। बेहाय माने अखा फैबा जों गेलेनो हाया आरो ना माने खस्थ' जायो गेलेनो थाखाय औ ओरै आं फाय एसे दे बुंनो सानदों आरो ना माने जों खेला दुलानि बारे जोंफोर खेला दुलायखौ माने जोबोद गेलेनांगौ आरो ना माने जों हामबारा देहाफोरा थाजिम थायो जोंफोर गावनि मोदोमफोरखौ दै मोजाङै खालामनो हायो बेखौ जोंस साननांगौ आरोना माने आं दाना गथ'फोरखौ नुयो होनना माने खेला दुलायाव माने गथ'फोरा इन्ट्रेस्थ थाला दाना ओरैबो दाथ' मरदान अल जालांबाय ना बेनि थाखाय गासिबो माने फन फन फनाव बाहायना थायो गथ'फोरा फन गेलेयो इउटुब नायो। बेखायनो माने आं फोरमायनो सा सान्दों आरोना माने जोङो जोंनि खेला दुलाखौ माने जोंफोरो गथ'फोरखौ गेलेनो थाखाय जोंफोरो बुंनांगौ। रिहा होनांगौ आरना जोंफोरेन थेरेस खालामनांगौ माने दानिफायनो खेला दुला गेलेयाबा बिसोरनि देहा देहायाव माने जिखिनि नांगौ आइदिया बेफोर थानाय नङा आरोना। जि थाजिमै जानांगौ बेबो थानाय नङा। औ
ओह नोंगौ नोंथां बुंनाया थारैनो सैथो जों खेलाखौ गेलेनांगौ मानो होनोब्ला जोंहा देहाया थाजिम थायो बेयो थार मानो होनोब्ला जोंहा गासैबो मोदोमानो जेनेबा खामानि होजुबो जों खेला गैलेब्लाथाय ओ जेरै - खस्थ' खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों जों बे खेलाखौ माने देहाखौ जोङो ओ गावखौ गोग्गो देहा लाखिनो हायो बा एक्सारसाइस गोलोमगारनाय बेफोर खौ जों मोननो हायो नोंगौ। औ बैफोर ओ बैफोर खेलानि बेलायाव जों गोबां रोखोमनि खेला मोनो जेरै- हकि बा बिद बिदिनो ओ क्रिकेट बायदि बायदि खेलाफोरखौ जों मोननो हायो ओ जेरै बेडमिन्टन
औ
बेडमिन्टन बायदि बायदि ओ थिरगारनाय बायदि बायदिखौ जों मोननो हायो ओ दानि जुगाव आरो बैफोर खेलानि बागै जों सोलायबोनायखौ नुनो मोनदों जायनि जाहोनाव ओइ बैफोर खेला ओ दोरों खेलाफ फोरखौ जों ओ एसे खमायबोनायखौ नुनो मोनदों आरो दानि जुगनि सुबुंफोरा बायदि रोख खोमनि खेलाखौ गेलेनायखौ नुनो मोनो नोंगौ ना नोंथां?
औ नोंगौ नोंगौ नों नोंथां बुंनाया माने थिगानो माने माने बु नोंथाङा बुंदोंमोन ना माने जोंफोरो बायदि बायदि रोखोमनि खेला नुनो मोनो जेरैहाय जाबाय जुलुरजाबाय, बुलुरजाबायक माने इंलिसाव बुबां जों फुटबल ओमफाय क्रिकेट बुंनो हायो आरो ना माने बिफोद माने बेफ गथ' माने गाह बाहेरायाव गेलनाय जाबाय आं माने बुंनो सा नबावदों आरो ना माने खेला‌ खेलानि बादै माने खैथा रोखोमनि थायो माने खेलाखौ जोंफोरो बाहेराव गेलेेजायो माने बेखौ इंलिसाव बुङोबा जों आउट दर होनना बुङो आरो ना
औ औ
माने ओमफाय जोंफोर लाइक जेरै इनड'र गेमस माने सिङाव न' सिङाव गेलेनाय खौ जों बुंनो हायो होमबा जेनेबा जोंफोरो लाइक बेडमिन्टन
ओ
बेडमिन्टन, भलिबल, बास्केटबल बेफोरखौ जोङो माने रुम सिङाव न' सिङाव गेलेेजानो हायो आरो ना एनफाय माने जेरै फाय जेरै आरो बेलेग फिसा फिसा जेरै इनडर' गेम्स दङ माने सिङाव गेलेग्रा जोंफोरो चेस बुंनो हायो लुद'खौ बुंनो हायो ओमफाय बिदिनो मन' पुलि होननाय केरम जों बेफोरखौ बुंनो हायो आरो ना माने सि फ सिङाव गेलेनो थाखाय नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा माने नोङो मबाइ खेला खेलाखौ माने बांसिन गाहाम मोनो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ जों ओ नंगौ ओ आं जों खेलाखौ गेलेनो मोजां मोननाय हिसाबै जों गामियारि हिसाबै बांसिन जों फुटबल भलिबल क्रिकेट बैफोरखौ गेलेनान मोजां मोनो ओ जेरै जोंहा फुटबल गेलेबा देहा मोदोम गासै एक्सारसाइस जोंनि देहा हरमन बायदिफोरा जोंनो खामानि होयो मोदोमफोर जोंनो फिजिकेल गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय जोंनो फुटबला मोजां खामानियाव होयो बेनि थाखायनो जों फुटबलखौ बांसिन गेलेयो आरो फुटबलखौ गेलेनो मोजां मोनो आरो बे फुटबल गेलेनायाव जों हा गास ए जिसे जोन गेलेनाय जायो आ आरो जोंहा भलिबलाव द'जन गेलेनाय जायो नंगौ ना नोंथां ह औ औ औ बैफोर ओ जों औ ने
दे नोंथाङा बुंनो हागोन
औ बैफोर जोंहा खेलानि गेजेरजोंनो जोंनि बर' सुबुंनि गेजेराव बै खेलानि गेजेरजों गेम खेला गेलेनायजों जोंनि बर'नि सुबुं मुंदांखा गेलेगिरि जेरै आ हलिचरन जारि आरो दुर्गा बर' बैस सोरबायदिया गोजौ थाखोसिम ओ सासे जाफुंसार ओ खेला गेलेगिरि बिसोर बिथांमोना दि बेसेबां जाफुंसार खेलानि गेजेरजोंनो ओ आ गासै आ बु बुम नाङैनो मुं मुंदांखा खालामनो हानो हादों आरो ना नोंथां।
औ नोंथाङा जेरै बुंनांगौ जोंफोर माने खेला
औ औ दे बुंसै
अ माने जों बुंनो आं बुंनो सानदों आरो ने नोंथाङा जेरैहाय बुंदों माने जोंफोर खेला दुला गेलेना जोंफोर माने माने बुहुमाव दिन्थिजानाय मानसि जानो हायो। जेरै नोंथाङा बुंदोंमोनना एकजाम जेरै हलिचरन दुर्गा बर' बिथांमोनहा जेरै फुटबल गेलेदों दों आरोना बेबायदिनो जोंनि माने जोंनि जिब'नाव जोंनि साननायफोराव माने जोंहाबो इन्टारेस्ट थानांगौ आरो ना। माने जोंफोर मारैहाय गावनि बर' हारि जोंफोर माबारैहाय जोंनि समाजखौ जों माने गोजौआव थिखांनो हागोन जोंफोर मारैहाय जोंनि समाज बे सिनायथिनो हागोन खेला दुलादों जोंफोर माने बिदि साननांगौ आरो ना। फोर माने जोंनि जोल बेफोरखौ जों फोरोंनांगोन मारोरैहाय जोंफोर माने जोंनि समाजखौ मोजाङै साननो हागोन मोजाङै जों जेरै गोजौवाव लांनो हागोन। जेरै बिथांमोनहा खालामदों खेला दुला गेलेनानै बेबादि जोंफोरबो माने जोंनि समाजाव जोंनि गथ'फोरखौ जों फोरोंनांगोन आरो ना।
औ औ।
खेला दुला गेलेनाया जोंफोर माने माबायदियै जोंफोरनि देहायाव इम्परटेन्स जोङो मारैहाय ओमफ्राय जोंनि समाजफोरखौ खौ जोङो माने गोजौआव सिखांनो हायो जोंफोर नाम बुंनो हायो। बेफोरखौ माने जोंफोर फोरोंनो सान बेनो आरो ना। माने आं जेरै सिगाङाव बुंदोंमोन बिथांखौ माने दानि गथ'फोरा एसांबो इन्टारेस्ट गैला आरो ना माने बिदि खेला दुला गेलनायफोराव। दाना गासैबो माने दा अ जुगबो सोलायबायना दायो मबाइ मबायलनि जुग जाबाय इन्तारनेतनि जुग जाबाय। माने गासै बयबो दाना फन नायनायाव बेस्थ' थायो गथ'फोरा। माने बिमाफोर बिमा बिफाफोरा दाना बारा इसान इनट्रेस होला आरोना गथ'फोरखौ
औ औ औ औ औ।
खिनथु जोंफोर माने फोरोंनांगोन आरो जों जोलैफोरखौ माने माने जेरै जोंनि खेला दुलाया जोंनि । जिबनाव इम्पर्टन्ट
औ औ औ।
फोरोंनांगोन गथ'फोरखो। दे नोंथां होमब्ला जों टपिकखौ बेयावनो दथ'नोसै न औ गोजोन्थों